खोनादोंना औ।
नोंथाङा ओ बेस्थ' नङादा?
ओहो नङा।
औ औ दे। उम। बिदिब्ला जोङो ओ दायो ओ नोंथांजों माने आं मोनसे टपिकनि सायाव सावरायगोन आरो न।
औ।
औ।
मा टपिकनि सायाव सावरायगोनबा एसे बुंदो।
जेनेबा आथिखालावथ' जोंनिया मैगं थाइगं बायदिसिना जानाय मुवा बेसादफोराव जोंनिया माखासे मुलि। बाहायनाय जायो नङा होमबा।
औ जायो।
अ दा बैफोरनि सायाव जोंनि माने बैफोर मुलि बाहायनायफ्रा जोंनि देहायाव माबाफोर मुलाम्फा बा खहा जायो नामा खहा लाबोयो नामा बेफोरनि सोमोन्दैनो दिनै एसे नोंथांजों सावरायगोन आरो।
औ जागोन दे।
औ औ। ओ गिबियावनो माने नोंथाङा ओ मिथिगौना जे मुलिफोरखौ। मानि थाखाय बाहायो मैगं थाइगंफोराव?
औ। ओम मुलिखौ ना। मैगं थाइगं बा मानबा थाखाय बाहायो होनोबा जोङो माखासे मुलि फोरखौ मा एम्फौ फोथैनाय। थाखायबो जोङो ना। ओइ एम्फौफ्रा जोंनि। ना आबाद फोथारावबा मैगं थाइगं आवबा फिथाइ सामथायाइयावहाय बा ना माने खहा खालामा बेफोरखौ होबथानो थाखाय। बे मुलिफोरखौ बाहायो लोगोसे आरो गोबां रोखोमनि मुलि बाहायो जेरै हाग्रा थैनाय ना जोंनियावदि गोबां खोमनि हाग्रा बंग्रा जायो मैगं गायोबा। बेयावहाय माने हाग्रा फोथैनो थाखायबो मुलि बाहायो लोगोसे बिनि अनगायै बो ना माखासे मुलि जेरै हासार ना
उम उम माने फसलफोरा देरनायनि थाखाय आरो ना औ।
मोजां जानाय
औ औ।
गोबां रोखोमनि हासार बालाय इउ बियान' ओम फथा गोबां रोखोमनि हासार दंबावो। खोमा ना भिटामिनबो होयोनो ना माखासे फिथाइफोराव जेरै ना? फिथाइफ्रा माने गिदिर जानाय थाखाय मोजां जानायनि थाखाय। ओ। गोबां रोखोमनि हासार बा मुलि ना बिदि बा बाहायनायखौ नुनो मोनगासिनो आथिखालाव ना बे फोरो थारैनो जोंनि देहाया मोजां ना गाज्रि बेखौ होनोबा माने जोंनि थाखाय गाज्रि जियानो होननांगोन ना? बेफोर मुलि होनाय मुवा बुस्थु बा मैगं थाइगं फ्रानो जा फि थाइ सामथाइयानो जा बेफोरखौ जानानै जोंनि देहायाव खहा खौ जों जानाय नुदों आरोना। आथिखालावहाय बांसिन। गोदोनि समावथ' बेफोरबायदि मुलि नि बाहायथि गैयामोन ना? बिनि थाखाय गोदोनि सुबुंफोरनावबो बेफोरबायदि बेमार आजारखौ जों नुनो मोनामोन नुयोबाबो एसे खममोन आरोना। दानि बायदि जाबायदि मानि। ओन्दैनिफ्रायनो। माखासे बेरामफोर ब बुगिनांदों ना।
नोंगौ।
खुनैयोबो जोंनि फसलाव बाहा बाहनाय बा आबादाव बाहायनाय। बा मैगं थाइगंयाव होनाय मुलिनिफ्रायनो जादों होननानै जोङो साननांगोन आरोना ना। जोङो सानफ्रोमबो जानाय आदारावनो। बेफोरबाद दि माखासे नो ब-बा जाबाय थायोबा जोङो गोबां खहा लाबोगोनखौ आं नुवा
नुयो आरो औ औ बांसिन औ औ ओ नंगौ नोंथाङा जेनेबा ओ खहा आरो मुलाम्फा मोननैनिबो सायावनो माखासे बाथ्रा बुंबाय नंगौ आंनि बाद बिदिब्लाबो जेनेबा जोङो नं ओ नुनायाव जेनेबा जों माखासे मुलाम्फानि थाखाय बाहायो खिन्थु ओ नुनायावसो मुलाम्फानि बाहायनाय बादि जायो नाथाय बेयो जोंनि देहानि माखासे खहा लाबोयो दायो ओ नोंथां बुंनाय बाद
ओइ औ
औ माने जोङो बुंनो थाङोब्ला मा होनो गुबै खाजा दै बान मुलि बाहायनानै देरनाय फिथाइफोरखौ जों जुदि जायोबा मैगं थाइगंफोरखौ जों जुदि जायोबा औ बेफोरबायदि आरो बेनिफ्राय जोंनिया ओ माने ओरैबादि जाबाय मुलिखौ बाहायो ब्लाबो ओरैबायदि बाहायो माने ओ हमना ला जायखि जाया जोङो ओ दा बहाबा जों बाजाराव लांनो जाबाय बा मानो जाबाय बैनि साननै साननै सानथाम सिगाङावलसो होब्रबनानैबो माखासेखौ मा होनो गावनि मुलाम्फानि थाखाय लांनाय बायदि नुयो आरो जायनि जहोनाव माने ओ जोंनिया बायना जाग्राफ्रा बै माने मुलि होब्रबनानैबो फाननो लानानै फैनाय मुलिफोरखौ मा होनो मोनजानानै बायदिसिना बेराम भुगिनो गोनां जायो आरो बिदि जों नुदों आरो बेनिफ्राय ओ बैथ बेनो आबादावबो बाहायो बे थिगानो जाबाय बेनि ओमफ्राय आबादनि बादैबो माने आथिखालाव ओ गावनि मुलाम्फानि थाखाय नैबे खौबो जों नु हरो आरो जेनेबा आ दा हमना लाबाय बिथांमोनाथ सान्से सानसे साननैआवनो फानजोबनो हाया नालाय मालाबा बै सानसे साननै फाननो हायैखौ बिथांमोना बे गोबाव समसिम समसिमालासि लाखिनानै फाननांगौ जायो नालाय जायनि जाहोनाव बिथांमोना बै गोथां मैगं थाइगंफोरखौ जाहाथे गोथाङै थाबाय थानायनि थाखाय बिथांमोना माखासे मुलि बा नारि ओ जिखुनु मा होनो गलाय गलायग्रा मुवा बै मु बेखौनो बुंनांगोन जोङो बेफोरबायदि मुवाफोरखौ गलायनानै जाय फिथाइफोरा सापस मा होनो मोनलांनोनो जाबायमोन बा गाज्रि जालांनो जाबायमोन बै फिथाइफोरखौ माने जर जबस्थि गोथां खालामनानै लाखिबाय थायो आरो। जाय फिथाइखौ माने ओ जाय फिथाइखौ खौ माने जों जायोब्ला मा जागोन जोंनि देहाया माखासे ओ खहासो जागोन आरो जेबो मुलाम्फा जानाय नङा आरो बेफोरबादि जों नुयो आरो फालांगिनि थाखाय बाहायनाय। दा ओ बेफोरथ' जों माखासे खहानि बाथ्रा बुंबाय दायो जेनेबा नोंथाङा माबाफोर बुंनो हाबावगोन नामा? जे माबायदि जों मुलाम्फा जायो? खोनादोंना? हेल' हेल' हेलौ खोनादोंना? हेल' हेल'। हेल' हेल'